हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां?
खोना औ ओ नोंथां इसे बागै सावरायनो सानदोंमोन आङो। ओ नोंथाङा एसे एसे हारिमुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं हारमुनि बागै ससे फोरमायनो हागोन औ नोंथां हागोन। ओ हारिमु जों जोंनि जोंनि ओनसोलाव हारिमुवा ओ जोंनि ओनसोलाव हारिमुवा बुहुत जौगादों। लोगोसे जोंहा बैसागु दोङो बोथोर बे बैस सागु बोथोराव जोंहा बैसागु बोथोराव जोंनि बर'नि बर'नि मोनसे
औ
बोसोराव खनसेल जानाय मोजां फोरबो आरो बैसागो आ बे बैसागो जोंहा ओ ओ खाम सिफुं जथा सेरजा माखासे दामजु लानानै जोङो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ गथाय गासिबो औ रं जायै मोसानाय रंजानानै मोसायो आरो जोंहा एना एनि गैया बिदिनो रंजायो आरो मोसायो आरो
औ
आरो नोंथाङा माबफोर सोंनो दंबावो नामा नोंथां
ओ नोंथाङा दा बुंलांबाय बे सैथो आंनि एसे हारिमुनि बागै बुंनो सानदों आरो फोरमायनो सान्दों जा जोंथ दा आसामाव थायो नालाय आसामाव हारिमु होनना बुङोब्ला गोबां हारिया आ गाबा गाव ओ आंगो हारिमु दंखायो गासिबो जेरै ओ बर', असमिया बायदिसिना हारियानो गावबाागाव हारिमु दंखायो आरो ओ थिग बेबायदिनो आं बर'नि बागै बुंनो सानदों ओ बे बर'नि जा हारिमु ओ बेवहाय ओ बुंनो थाङोब्ला गोबां जौगादों आरो